अ खोना
मा खामदों नोंथाङा?
दङ।
ओ दसे सम होनो हागोन ना आंनो?
हागोन दे।
ओ आङो मोनसे आयदानि सायाव ओ सावरायनो सानदों नोंथांजों।
अ अ।
बेनो जाहैबाय ओ बिदिनो माबा
अ
बैसागुनि आरो ना।
अ अ।
बैसागुआनो जाहैबाय नोंथाङाथ' मिथिखायो बैसागुआव मा मा हामो मा मा हामा।
अ अ।
जोंहा बैसागुआव। जाहैबाय मोस
अ
बिदिनो जोंहा मोसौ बैसागु। ओ जेरै दिग्लि लावथि फान्थाव हालदै बेफोरखौ जोङो बुथुमना लानो।
अ। अ
फुंथारावनो सिखारनानै फुंथाराव सिखारनानै ओ जोङो मैगंखो हालाबाय हाना लानानै बिदिनो माला सु बाय माला सुनानै जोङो बिदिनो मोसौनो एबा मोसौनोबो गानहोनांगौ माला
उम।
ओमफाय न'फोरावबो इदिनो गलि ओंखाम संग्रा। ओमफाय न'जों थाग्रा बिदियाव माला होयो आरोना।
अ‌ अ
आरो बेनि उनाव जोङो मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोङो। बेफोर मालाखौ सुना लाबाय आरो मोसौनोबो माला गानहोयो आरो इनि सायाव जोङो मोसौ सौनोबो फोथा गोसोमफोरोनना होयो मोदोम मोदोमफोराव आरोना। बे फोथाखौथ' जोङो गोसोमखौसो फोनो मानो होनबा जोंखौ ओ हांगारजों आरो बिदिनो जोङो औवाखौ थरथाम दानना लानानै बिदिनो मोसौनो मोदोमाव फोनना होयो आरोना।
औ औवाथ' थारमाने औवा थेरे आरो ना।
औ औवा थेरेखौ दाननानै बिदिनो खाथेनानै। नानै बिदिनो गय दनााखं एबा बिदिनो बेलेग बिदि जेराव दोनो। अ बिदियाव जोङो सार माने बिदि साराय माने बिदि हांगार गोसोमखौ जोङो बख'ना लानानै। मिक्स मिक्स खालामना लानानै जोङो थावखौ लुनानै जोङो। गलि गलायनानै जोङो मोसौनो फोथा फोनहोयो आरोना।
औ औ।
आरो जोंहाथ' बिदि नङा मा होनो जोङो मोसौखौ। बिदिनो दंग' नानै ज फ सनो जोङो बिदिनो माबा माबि सारला मा होनोमोनलायखो मैगंफोरखौ सारना होबाय। आरो इयथ' औ। बेयावथ' जोंनो सौरायबो सौरायबो सौनाय जायो माने। जिथिया जोङो मोसौ थुखैयो जों सौवरायखौबो होनाय जायो आरोना
औ
ओमफ्राय आरो जों बे सौरायखौ सौरायखौबो जोङो बिदिनो फुङाव मोसौनो एसे लांनानै जोङो बिदिनो न'आव जायो आरोना देनानै साहाजों लोंनानै जायो आरो ना जोङो एबा
अ
जेरै ओंखाम होयो बेखौ जोङो खम बायनो हायो आरोना ओमफ्राय आरो
औ औ
बुंनो थाङोब्ला जोङो मोसौखौ थुखैनानै थुखैनो लाङो बिदि दैमा दंग'फोराव थुखैनो लाङो आरोना बे समावनो जोंहा बिदिनो ओ दिग्लि लावथिजों बिदिनो बुस्रु बुस्रु लांनानै जोङो बेखौ दैमायाव लाङो थुखैनो एबा दंग'आव लाङो थुखैनो आरो जोङो बेखौ लांनायाव दंग'आव थुखैनाय समाव जों
औ
आरोना बाय लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै देरलांबाय नङा होमबा नोंथां
औ
आरो आरोथ' जोंहा बिदिनो मोसौखौ थुखैनानै बिदिनो उदां हगारो आरोना जेथिया जोंहा बेलासे सम जायो होमबाना जों मोसौखौ गलियाव लाबोयो जिथा जों गलियाव लाबो जोंहा बिनि मोसौनि दिरुं एबा जोङो दिरुंखौ जोङो मोसौजोंसो खायो नालाय अ बेखौ जोङो सोलायनानै इदिनो जोङो गलिखौ मोजाङै साफा खालामनानै जोङो खुलुम खुलुमग्रोनानै जोङो बिदिनो मोसौनि दिरुंखौ सोलायना होयो आरोना आरो बिदिनो जोंना मोसौनि बैसागुआ जोब्बाय जोबनानै जोंहा आरो दा मानसि बैसागु फैयो मानसि बैसागुआथ' आरो बिदिनो नो जोंनि से खालि जेन'बा एक थारिख खालि जोंहाथ' मोसानाय जाया मानो होनबा जों एक थारिक खालि बिदिनो न' राव फुजा होला बेनिखायनो जोंना एक थारिकाव मोसानाय जाया आरोना दुइ तारिकनिफ्रायसो मोसानाय जायो। बेनि उनावथ' जोङो मोसौ मानसि बैसागुखौ जोङो बिदिनो फुङाव सिखारनानै न' स' सा खालामनानै आरो जोङो बिखौ थुगि सुगि होयो आरोना बाथौआव
औ अ औ जोंनि बर'नि कालसारा बेनोना
ओं ओं जोंनि बर'नि मोनसे नेमखान्थि आरोना बि बियो जोङो बिदिनो फुंथाराव सिखारनानै दुगैस्रनानै न'फोरखौ लेबस्रांनानै बाथौ सा लिरस्रांनानै जोङो बिदिनो थगि होयो आरो ना थगि होनायाव जोंहा ओ बाथौफोरखौबो खुलुमो खुलुमनायनि लोगोसे जोङो बिदिनो गिदिरफोरनिफ्राय बोर लायो आरोना बोर लायो जेरै जोङो आबै आबौ आइ बाबा ओमफ्राय बाजै आदा बिदिनो जोङो बोर लायो आरोना गिदिरफोरनिफ्राय आरो गिदिरफोराबो जों नो मान होयो
अ अ खुलुमनानै गिदिर गिदिर
औ गिदिरफोरखौ जोङो
ओ जोंनिया नोंथाङाथ' मिथिखायोआनो दिसुन ना माने मा जायो बैसागु
औ
फोरबो एक थारिखाव जोङो मानसि गिदिरफोरखौ मानबावो आबै आबौ आइ आफा दा बाजै बिब' बिबाजै मोनखौ बेबायदिनो खुलुमनानै मान होयो नङा होमबा बेबायदिनो गिदिरफोराबो जों उम मान होयो उम जों खुलुमोबा बिदिनो बैसागुनि एक थारिखाव जों जाहाथे जोंनि बोसोराबो मोजाङै मोजां थांथों जों मोजाङै थाथों बेबायदिनो जों गिदिर गोलावनि बोर मोनबा जोंबो देरगालांबाय थानो हागोन बेबाय बिदिनो एक थारिकआव बिदिनो सबनिबो मा लानानै आफा बोराइ बाथौ खुलुम हरनानै आरज गाबहरनानै जोंबो मानसि गिदिरफोरखौ खुलुमनानै बिदिनो मान लायो लानानै बेबायदिनो अखा नाय ओमफ्राय जोङो जोंनि बर' हारिनि कालसार रखम जों मोसानो ओंखारो ओंखारनानै जोङो बे मोसानो खारनायाव दल खाम सिफुं हारमुनि बेफोरखौ लानानै जोङो आबै आबौमोनजों मोसानो ओंखारफायो आइ आफ फामोनजों गिदिर गोलाव मानसिफोरजों सेंग्रा सिख्ला जमा जमा गथ' गथ' गथायाइ बेबायदिनो जोङो ज' ज' मोसायो आरो। मोसानानै बिदिनो थाइसे थायनै रायजोफोरा जा मान हरो अननानै जा फैसा हरो
औ
बेखौ जोङो जमा दोनो।
औ
दोननानै दिनै एसे गाबोन एसे बिदि मोसानानै जि थाइसे थाइनै मानसिफोरा अननानै माइरं एसे फैसा रां एसे हरो हरनायखो जोङो बिदिनो जमा खालायनानै मोसानाय जोंनि बर' खालसारनि मोसानाया जोंनिया सातदिन नेम दं नालाय मोसानाया बे सातदिना मोसाखांनायनि उनाव जों गंसे ओ लावखार खाना जानाय होननाय बुङो आरो बे खानाखो जोङो जानाय जायो। जायो बे खाव जोङो
औ।
दाउ बिदिनो ज' ज' जमा ओंखाम बिदिनो माइरंखौ ओंखाम संनानै जायो बिदिनो ज'मा जमा जोंबो आबै आबौमोनजों आइ आफामोनजों ां नायलायलायनोसों मिनि हाला हाला दलास्रा मस्रा बिदिनो मोसा मा बिदि मिनि मिनि जोङो मोखां नायलाय नायलाय जमा खाना जाया आरो। जा
नंगौ नोंथ आरो फानजायो जोङो बिदिनो मायैनो रायजोयैनो ज'यैनो बिदि जोङो मोनसे लावखार ओंखाम जायो आरो।
औ।
आबो बिदिनो जोङो माइना नानै जेनेबा जोङो गुबुन गामियाव थांनानै जों जोङो मागिना मोननाय रां एबा माइंफोरखौ जोङो लाबोनानै जमा होनो मोनसे गामियाव लावखार ओंखाम जायो आरो ना बे जानायनि उनाव जोङो बिदिनो गासैबो मिनि सि रंजानायखौ जोङो बैसागुखौ बिदिनो हगार हरो आरो ना आरो बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा बिदि बैसागुनि बैसागुनि एक थारिक एबा बिदिनि सिगां खायफाया बिदिनो एबा सातथा बिदनि मैगं जायो आरो ना आरो। बांसिनाथ' सातथा बिनिबो बारा जायो आरोना नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
साथा बिदनि मैगं जायो आरो ना।
औ।
ओमफफ्राय आरो बिदिनो साथााबिनिबो अनाय जोंहा नो एक्स' जेन'बा हानद्रेद एकस' एक बिगनि मैगं खांनानै माने बिदिनो बुथुमनानै जानाय जायो आरो
जायो।
बुंनो थाङोबा जोंनियाथ' सात सातदिन जायो नालाय जोंना बैसागुआ ओंखायनो बांसिनानो सात बिदनि मैगं जायो आरोना
औ औ।
आरोथ' जोंहा बैसागु समाव दंफां लाइफांफोरा ओरैबायदि मोजां जायो आरोना जेराव जोंनि बे दंफांफोरा गोदान गोदान बिलाइ गोरलै ओंखारो ओमफफ्राय बिनि महरखौ नायनानै जोबोद समायना नुयो आरोना जाहाथे बिदिनो बैसागु समाव गोदान गोदान महर लानानै जोंनि बिदिनो दंफांफोरखौ समायना बानायहोयो आरोना बिदिनो गोथां महर लानानै बिफांफोरा बैसागुआथ' बिदिनो ओ रंजानाय बाज बाजानायनिसो नङा होमबा? जेराव जोङो बिदिनो बोसोरसेयाव खनसेल' फैयो बैसागुआ नङा होमबा? बिदिनो गासैबो जमा ओंखारनानै रायजो राजा बिदिनो आबै आबौ गथ' गथाया बिमा बिफा बिदिनो जमा ओंखारनानै गासिबो रंजायो आरोना।